खुलुमबाय नोंथां खोनादोंबा? ओ मो गोजोन मोनाबिलि
औ गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो।
औ। आं नोंथांनाव फंसे ओ खोथानि बागै मिन्थिनो लुुबैदोंमोन जे जोंनि बर' हारियावहाय माबायदिहाय सुबुंफोरा जिउ खुंनानै जायोबा जादोंमोन मिथि बिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बरनायना होनो हागोन ना?
औ बर'नि रायजो जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बर' सुबुंफोरा
सिगां समथाराव जेरै गोदो गोदायनि समाव माबायदि जायगायाव बिसोरो रायजो जानाय हो होननानै बुंङोबा दैमा दैसा बिलो बायदि बिसोरनि खा खाथियाव थानानै रायजो जानो मोजां मोनोमोन आरो बेनि सायाव गायग्रा ओ बिफां लाइ बिफां गोनां सोमखोर मिथिंगा बे जायगाफोराव दैमा दैसाजों ओम फाय माइ गायनो थाखाय दुब्लिफोर आबाद मावनो थाखाय हा बेबायदि जायगा गोनांआव। मानि थाखाय दैमा दैसा सेराव बिसोरो था-था-थानो मोजां मोनो बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ सिगाङावनोहाय बिसोरो ना साम' खांख्राइ जेरै बेफोरबायदिखौ जानो मोजां मोनो जायनि थाखायनो बिसोरो दैमा ए बा बिलो दैसाफोरावहाय बिसोरहाय जायो। बे हा जायो। उम बेफोरखौहाय बिसोरो गोरलैयैनो मोननो हानायनि थाखाय बिसोर दैमा दैसा बिलो बायदिसिना बिसोरावहाय संसार जायोमोन आरोना। ओमफाय दै थानायनि थाखाय बिसोरो आबाद होननानै बुङोब्ला आबादखौहाय बिसोर। बिसोरहाय।
ए
दै मोननायनि थाखाय दै आबाद मावनो थाखायथ' आबाद माइ आबादफोर मावनो थाखाय दैनि गोनांथि जायो। बिनि थाखायनो बिसोरो माइ आबाद जागोन जेरै फुलुं हा गोनां दै मोनबाय थानाय। बिसोरो बिनि थाखायनो बिसोरो दै खाथियावहाय संसारखौ जायो आरो। माने दै मोननो थाखाय आबादाव मोजां जानायनि थाखाय बिसोरो आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो बिसोरो दै। दैलां बोथोराव बिसोरो माइ आबाद मावो जेरै मेसें बोथोरफोरावहाय। सबाय, सिबिं, बेसर बायदिफोरखौहाय बिसोरो। मावो आरो बिसोरनि बिसोर। अ। बेनि अनगायैबो बिसोरो गावसोर थांनानै थानायाव जानो। लोंनो। थाखाय जेरै मैगं-थाइगं नांगौ जायो माइ आबादनि गेजेरजोंथ' बिसोर ओंखाम। खौ जायो मोनोना दैज्लांसु बोथोराव बिसोरो माइ आबादखौ मावो। ओमफफ्राय बेजों लोगोसेनो आरोबाव। माइ, बेसर, फाथो मावनायनि अनगायै बिसोर माखासे मैगं थाइगंफोर मावो आरो दैज्लां मैसेङाव। जां जेरे दैलांफ्राव खुमब्रा। जोगुनार फोरला जिंखा बेबायदि आरो मेसें बोथोरावहाय बिसोरो जायो जेरै। लाइ लाफा, मुला, गाजर। अ बेफोरबायदि आरो। बेनि अनगायैबो गावसोर जानाय लोंनाय जेरै बेफोरखौ। गावसोरनो बुथुमनानै लानायनि अनगायैबो बिसोरो माखासेहाय। रां आरजिनो थाखाय जेनेबा सिगांनि समावथ' जोंनि बर' समाजावहाय सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय। साख्रि बाख्रि रां आरजिनो थाखाय बिसोरो बिराद नांगौ। जायोमोन बिनि थाखायनो बिसोरखौ। गावसोरनि जिउ खुंनायाव नांगौ जानायखौ सुफुंनो थाखाय बिसोरो माखासे जिब जुनारफोर फिसियोमोन आरो बेफोरनि गेजेराव। जेरोय औ। दाउ, अमा, बोरमा जेरै मोसौ, मैसो बेफोरखौ बाहायोमोन। दाउ, अमा, बोरमाखौ दाउखौ फिसिनायनि गेजेरजों बिसोरो माखासे। जेरै जानायनि थाखाय बेदराव बाहायोमोन बेनि अनगायैबो आग्लायनाय बा। जेनेबा। जाबो बेखौ फाननानै गेजेराव रां आरजियोमोन बे रां आरजिनायजों लोगोसे गावसिनि जिउआव नांगौ जानाय माखासे। मुवा बेसादफोरखौहाय बायनानै लायोमोन आरो। जेरै गथ'फोरनो फरायनाय लिरनायाव नांगौ जानाय मुवाफोर बेफोरखौहाय होनो। हायोमोन बेनि अनगायैबो। बुंनो हाबाव आङो बुंनो सानदों जे दाउ, अमा फिसिनायनि। नि गेजेरजों बेफोरो रां आरजिनो हायो। ओमफाय जेरै जोंनियावहाय। गाननाय। गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय बेयाव बेलायाव बुंनो थाङोब्ला। बर'फोराहाय गावसोरनो गावनि गाननाय जोमनायफोरखौहाय दानानै लायोमोन बिसोरो सिगाङाव सम। समावनो बिसोरहाय खुन्दुंफोरखौबो बिसोरो गावबागाव बर' आइजोफोराथ' एम्फौ फिसिनो बिराद मोजां मोनो बेनि एम्फौ फिसि। फिनायनि गेजेरजोंनो बिसोरहाय माखासे एम्फौनिफ्राय फिथोब मोनो बे फिथोबनि गेजेरजोंनो। बिसोरो था खुन्दुंखौ दिहुनोमोन आरो मारै दिहुनो होनबा थावख्रिजों लुनानै। बेफोरखौ खुन्दुंफोरखौ दिहुननाय जायोमोन बेनि उनाव बेजों जिफोर जिखौ दायो आरो। खुन्दुं दिहुननानै हाय ओमफ्राय बिदिनो आलादा आलादा गाबनि गोनां जानायलाय बिसोरो मिथिंगायावनो मोननाय माखासे फिथाइ सामथाइ बिलाइ बिफां बिलाइ बायदिफोरनि गेजेरजों बिसोरो आलादा आलादा गाबनि मा खुन्दुंफोरखौहाय दिहुनोमोन। बिनि गेजेरजों बिसोरो खुन्दुं दिहुननानैहाय जिफोरखौ दायोमोन आरो दानानै गानोमोन गान गाननानै आग्लायनायफोर माखासेफोरखौहाय बिसोरो जेरै फानोमोन। फाननानै माखासे रां आरजियोमोन गावसिरनि गेजेराव नांगौ जानायफोरखौ जोंनि गेजेराव न'खर संसार जानायावहाय बर' आइजोफोराबो गोबां मुलाम्फा होयो आरो जेरै दा अमा फिसिनायनि गेजेरजों दा गाननाय जोमनाय दानाय जेरै दख'ना जोमग्राफोर बिदिफोरखौ दानानै फाननायनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनाय न'खर। फोरखौहाय माबा जौगाहोयोमोन आरोना। औ दानि जुगावबो बेफोरखौहाय नुनो थाङो आरो बर'फोरनि गेजेरावहाय जेरै गामि गामिफोरहाय जि दानानै फाननाय दाउ अमा फिसि फिसिनानै फाननाय बेफोरखौहाय न बेफोरनि गेजेरजोंहाय जिउ खांनायखौहाय जेरै अमाफोर फिसिनायावबो जोङो गोबां बर' आइजोफोराहाय जेनेबा अमाफोरखौ फिसियो बिसोरनि थाखाय जानाय लोंनाय नांगौनि थाखाय बिसोरो रो जेरै सो गामि ओनसोल ओमफाय गुन दै जेरै जों ओंखाम माइनिफ्राय मिलाव होनानै मोननाय बे गुन्दैखौहाय अमानोहाय होयो आरो बेनि अनगायैबो थास'फोरखौ रुनानै होयो। ओमफ्राय जाय माहाजोन बिसोरो अमाफोरनि फार्म बिदिनो थाग्रा गिदिरखौ बानायो आरो। नाथाय फैसा गैयैफोराहाय बिदिनो जा मोनो एसे बेजोंनो जेरै जौ मावनाय थालिर जेरै थास' होनुनाय बेफोरखौनो आदार होनानैहाय मा गाव फिसियोमोन आरो बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोराबो जोंनि गोबां रां रुफा खामायनानैहाय जिउखौ जौगायबोनो नोंथाङा आं बुंनाया एसेनोसै नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
औ आं नोंथां नोंथाङा बर' हारिनि खोथा बुंनायलाय आङो आंबो बर' हारिनिनो मोनसे दोरोङारि जाग्रानि सोमोन्दैसो आं बुंनो सानदों बे दोरोङारि जाग्रायानो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि ओ नारजि ओंख्रि संनाय। बे नारजिओंख्रिखौ माबायदिहाय संङो आंनो नोंथांनो आं जिखिनि मोनथिगौ नोंथांनि एसे बरनायना होनोनाय सानदों आं नोंथां। दा नारजि ओंख्रि होनना बुंब्ला बेथ' जोंनि दोरोंआरि ओंख्रि मोनसे एंगार हायै बाहागो जायखौ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना बर' हारियावहाय बेखौ जाबाय थायो। बे नारजि ओंख्रि जों गिबियावनो संनो थाखाय जोङो फाथोखौ मोजाङै फोग्रोनांगोन बा आबाद खालामनानै लाग्रोनांगोन बे फाथोखौ मोजाङै फोखांनायनि उनावहाय जेब्ला फाथोआ रागोन अब्ला बेखौ जों खानानै लाब बोनानै बा फुनानै लाबोनानै जों बेखौ फोराननो नांगोन मोजाङैहाय। फोरानखांनायनि उनावहाय बेनो जोंना गोरान महर जेब्ला जायो अब्ला नारजिनि बेनो मर महर लागोन जेनिबा जों बेखौ फोरानखांनायनि उनाव बस्था बा मायबा मोनसे मुवायावहाय जों बेखौ जुथुमनानै दोननानै लानो हाबाय नोंथां। बेखौ जुथुमनानै दोनखांनायनि उनावहाय जों जेब्ला बे गोरानखौ जोङो जागो गोन बा जों जेब्ला नारजि सनानै जागोन अब्ला बे समावहाय जों बेखौ‌ सा साफायै बासिनानै साफायै सुखनाव सेखनाव जों सुनानै ला ग्रो नोंगोन बेनिफ्राय जों सेखन सेखन सुखांनानै लाखांनायनि उनावहाय। जों मा खालामनो हायो जों डाइरेक्टहाय जोङो सारायावहाय जोङो बेखौ होनो होननानै डायरेक ओ जों खारदै होनानैबो ब खौ संनानैबो जों खायसे खायसे बर' हारियावहाय जोंनि आबै आबौखौ जानाय नुयो। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदाय। बर' हारियावहाय आबै आबौआ गोबां थाव बाहायनायखौ जों नुवामोन। बांसिनानो खारदै ओंख्रिफोरखौ खायजो खायसेया जोबोरैनो जानो मोजां मोनोमोन नालाय। ओ डायरेक्हायबो नोङो संनो हायो नाथाय पियास बानलु बायदिसिनाखौबो नोङो सारायखौ अराव होखांनायनि उनाव जेब्ला दुंबाय अब्ला बेहाय जोङो। पियास बानलु थाव होखांनायनि उनाव पियास बानलुफोरखौ होनानै बेनिफ्राय जोङो ओ बे नार्जि ओंख्रिखौ होननो हायो आरो बे नारजि ओंख्रि होहरनानै बेहाय जोङोम ओ दै होनांगोन दै होनानै लोगोसे बे नारजि ओंख्रिखौ मोजाङै गोदौ होनांगोन। गोदौ होबाय थानांगोन मोजाङैहाय जाहाथे बियो माने ओ गोबाव गोदौनायजों बेहाय रुयो बा गुरै महराव लाय आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो नारजि ओंख्रिखौ जोङो बे नारजि ओंख्रिखौ जोङो संनायाव याव खारैखौबो होनांगोन जाहाथे बियो मोजांयै रुयो बा गेब ल्बेयो। आरो जों नारजि ओंख्रिखौ बिदिल' नङा जों नारजि ओंख्रिखौ जोङो बेदरफोरजोंबो जायो। जेरैहाय अमा मेजेमफोरजोंबो जों जानायखौ नुनो मोनो दा अमा फोरजों जों जुदि जायोब्ला जों गिबियावनो अमा बेदरखौ जों एवफ्रामनानै लाग्रोनांगोन। उनावहाय बे थाव पियास होनानै जे नारजिखौ जों रुगोन बा संगोन बेफोरबायदि गोबां गोदौ खांनायनि उनावहाय बे गोदौबाय थानाय समावबो जोङो बे अमा बेदर मोजाङै एवनानै लानायखौ जोङो गारसननानै होनो हागोन आरो नोंथां।
अ अ।
बेनिखायनो जोङो खारदैफोरखौबो मोजाङै होनानै जोङो बे नारजि ओख्रिखौ जों संनानै जानाय जायो आरो दा बे नारजि ओंख्रिजों जोंहा बर' हारियावहाय गोबां खायसे फोथायनाय बा लोब्बा गोनां खायसे नेमखान्थिफोर दङ। जेरैहाय जोंना सोरबा रुंसारि जानानै थाङोब्ला बिसोरनि जोंना जि गारजा गारनाय बा बे थारनाय जोंना सुबुंफोरनो नारजि ओंख्रि संनानै जाहोनाय जायो आरो। रो रायजोनि सुबुंफोरनो बा बे सारादु जायफोर फैनाय सुबुंफोरनो नारजि ओंख्रिखौ एसे एसे संनानै गासैनोबो जाहोनाय जायो। जोंना बर' हारियाव नोंगोनथ' नंगौना नंला बेखौथ' मिथिला नाथ थाय नोंथां जोंना बर' हारियाव मोनसे फोथ थायनाय दङ आरो जेनेब्ला बिदि जागारोब्लासो बै थैनाय सुब बुंनि जिउमाया माने नारगारनाय बायदि जानानै सोरगोआव जायगा मोनो होननानै जोंना बा उधार मोनो होननानै जोंनाहाय बिदि फोथायनाय दङ आरो हारियावहाय।
अ औ।
बेनो आरो बे नारजि ओंख्रिनि बागैनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंना बर' हारियाव ह मोनसे बेफोरबायदि फोथायनाय दंबावो जेरैहाय जेनेबा जायफोर सुबुं बा आलासि न'नि न'आव जुदि आलासि जानो फैयोब्ला बैसोर सुबुंफोरनो ह य जोङो नारजि ओंख्रिखौ संनानै जाहोनाङा जाहोनाङा आरो।
ओं।
फोरबायदि फोथायनाय दङ जे बे सुबुंफोरनो जुदि नोङो ओ न'नि आलासिफोरनोहाय नोङो नार नारजि ओंख्रि संनानै जाहोयोब्ला नारगार हरनाय बायदि जायो होननानै बुङो आरो माने बियो माने फैफिननो रोङा बा बेफोरखौ बिसोरखौ नारगार हरनाय बायदि फैफिननो रोङा बेफोरबायदि मोनसे खोथा जों समाजाव खोनानो मोनो आरो नंगौ नङा बेखौथ' जोङो मोनथिला दा जोङो नारजि ओंख्रिनि खोथा बुङोब्ला नोंथां नारजि ओंख्रि खौ जों गुबुन हारिनिख्रुइ जोंनि बर' हारियावसो बांसिन जानायखौ जों नुनो मोनो। बिनि जे ओ थावनायाबो जाहैबाय गोखासो नोंथां बेयो गोखा गोखा जायो बिनि थावनायाहाय ओ बेखौ गोबां बर'फोरा जोंना गोबां जानो मोजां मोन दाथ' जोंना बायदिसिना हटेलफोरावबो जोंना बे नारजि ओंख्रिखौ जोंना बर'फोरनो होखाथारो आरो बे नारजि ओं ख्रिखौनो गुबुन गुबुन हारि हारिनि सुबुंफोराबो जानो सोलोंदोंब्लाबो जों नि बर' हारियावहाय माबायदि रोखोमै माबायदिहाय संनानै जायो बिसोरखौ बिसोर मोजाङै मिथिया बेनिखायनो जोंनि थावनाया जेसेबां मोजां जायो नारजि ओंख्रि संनायावहाय बा नारजि ओंख्रि बै गुबन हा रिनि संनायफोरा एसेबां गोथाव जानायखौ जों मोनो आरो बेयो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि एंगार हायि ओंख्रि दा बेखौ गासैबो जानोनो मोजां मोनो जे बे नारजि ओंख्रिखौ जाबाथाय उथिंनो रोंलायि बायदि आरो ना गोखाबाबो जोंनिया जोंनि थैजोंनो सोमोन्दो थानाय बायदि जोंबेखौ हें